औ
नोंथाङा आंनो कल खालामनायनि जाहोना मामोन?
अ नोंथाङा आंनो दानदिसे सम होनो हागौमोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो दानदिसे सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों बर'नि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ दा आं गिबियावनो जागायग्रोनोसै।
औ
औ दा आं बर' हारिनि मुंदांखासिन आरो गोथाव दोरोङारि ओंख्रिफोरनि गेजेराव मोनसे अनलाजों दाउ बेदरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों।
औ सावरायजागोन नोंथां।
अनलाजों दाउ बेदर बे ओंख्रिया जाग्रा आदारल' नङा बियो जोंनि हारिमु दोरोङारि आरो आलासि बरायनायनिबो नेरसोन। जेब्लानो जों बै बैसागु हाबा न'खरारि जथुमाफोर बायदि फोरबोखौ फालियो अब्ला अनलाजों दाउ बेदर ओंख्रिया गोबां बर'फोरा फोरास संयो आरो बे ओंख्रियानो बर'फोरनि बयजोंबो मोजां मोनग्रा ओंख्रिफोरनि मादाव मोनसे नंगौना नोंथां?
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां।
अनला सोदोबा मोनसे दोरोङारि बर' ओंख्रिखौ बुंनाय जायो। जायखौ गुबैयै माइरंनि गुन्दैजों बानायनाय जायो आरोना।
औ औ।
भारतनि गोबां जेनेबा गुबुन ओंख्रिफोर बायदि अनला दाउ। अनलाजों दाउ बेदर ओंख्रियाव बांद्राय मस्ला मस्लि बाहायनाय जाया आरो ना।
औ
औ बेनिखायनो बेयाव मोनसे रुजुजायै थावनाय थायो जाय सादारन चिकेन कारिफोरनिख्रुइ आलादा जायो आरो ना।
औ औ औ।
आं अनलाजों दाउ बेदर ओंख्रिखौ जोबोद गोथाव मोनो मानोना बियो सावस्रि गोनां आरो जोंनि हारिमुनि खाथि सोमोन्दो गोनां नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ
जेब्लानो आंनि न'आव आइया बे ओंख्रिखौ सङो अब्ला आंनि गोसोआ रंजाखांलायो बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय फ्रेस बेदर माइरं, हाइजें, सामब्राम गुफुर, सामब्राम गोजा, बानलु संख्रि, दै आरिनि गोनांथि जायो। बेजों लोगोसे औवानि दालाय जायखौ जोंङो औवा मेवाइ बुङो बेखौबो जोङो सम सम होफादेरनानै सङो नंगौना नोंथां औ आरो बेजों लोगोसे माखासे न'खरारिफोरा गावसोरनि दोरोङारि रेसिपि बायदियै गोथां मैगं थाइगंबो दाजाबदेरो नंगौना औ मोनफ्रोम नखरारिफोरा एसे आलादा आदब थानो हागौ थेवब्लाबो गुदि थियारिया फ्राय एखेयानो जायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नंगौ
फ्रेस दाउ बेदरा ओंख्रिखौ बांसिनै गोथाव खालामो माइरं पाउदारा गुबुन मोनसे गोनां मुवा मानोना बियो ओंख्रिखौ गुरै रोजा आरो क्रिम गोनां दाथाय होयो
औ
आंनि साननायाव अनला दाउ बेदर ओंख्रिया बर'फोरनि गोरलै आरो सावस्रि नां आदारनि साबसिन बिदिन्थि बेयाव थाजि मुवाफोर बाहायो आरो गोबां मस्ला मस्लिनि गोनांथि जाया बियो मोनसे जाहोन जायनि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो बे ओंख्रिखौ मोजां मोनो। नंगौना नोंथां!
औ नंगौ नंगौ
दा आं नोंथांजों एसे फोरमायनि दाउ बेदरजों अनला ओंख्रिखौ माबोरै बानायनाय जायो
औ औ
गिबियावनो फ्रेस दाउखौ दैजों मोजाङै सुनानै लायो आरो हिसाब मथे बे फिसा फिसा थुख्रा गोदानानै लायो बेदर खौ सुखांनायनि उनाव गुबुन गोनां जानाय मुवाफोरखौ थियारि खालामनाय जायो हाइज जें सामब्राम गुफुर आरो बानलु बानलुखौ सुनानै मोनसे पेस्ट बानायना लानाय जायो आरोना
औ औ
बेखौ होयोब्लासो ओंख्रिनि थावनाया बाङो आरो मोदोमो नंगौना नोंथां
औ औ
औ गुबुन ओंख्रिफोरनि बायदि बेयाव बारा मस्ला मस्लि बाहायनाय जाया बेखौ आं बुंखादों
औ औ
औ बेनि उनाव अरदाब एबा गेसाव सारायखौ बाहाय बाहायनानै थाव होयो थावा जेब्ला गुदुं जायो अब्ला दाउ बेदरजों लोगोसे सामब्राम बानलुखौ सारायाव हरो बिदिनो दसे एरना होयो बेनि उनाव दैखौ नांगौ हिसाबै हरना होयो नंगौना नोंथां औ बेनिफ्राय गेजेर बिदिङाव लासै लासै गुरै आरो गुरै जाजासिम संनाय जायो नंगौ ना
औ औ
दाउ बेदर संबाय थानाय समाव समावनो माइरंखौ जों जेनेबा गुन्दै खालामना दैजों गलायना पेस् खालामना लानाय जायो आरोोना
औ औ
माइरंनि गुन्दैखौ मोजाङै गलायना लानाया गोनांथार जाहाथे गथाखाया जेब्ला दाउ बेदरा फाय संजायो अब्ला माइरंनि पेस्टखौ हरनाय जायो गोबां न'खरफोराव औवानि दालायफोरखौबो होफायो बियो थावनायाव मदद होयो आरो मोदोमनायाबो बां बांनाय जायो आरो ना
औ औ
आरो बेजों लोगोसे गोथां मैगं थाइगंफोरबो दाजाबदेरो खायफाया
औ
औ गासैबो मुवाफोरखौ होखांनायनि उनाव ओंख्रिखौ आरोबाव दसे सम संबावो बेनि उनाव ओंख्रिया रेदि जायो बे खौ बोखांनानै दसे सम दोनो ओंख्रिया बेसेबांनो गोबाव दोनगोन जेसेबांनो क्रिम गोनां आरो जानायावबो थावसिनो नंगौना नोंथां
औ औ
दा आं नोंथांनियाव मोनसे सोंलु सोंनो लुबैदों नोंथाङा माब्लाबा दाउजों अनला ओंख्रि जाखांबाय नामा औ नोंथाङा मा ओंख्रिखौ मोजां मोनो बिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
आंना ओंख्रि मोजां मोननाया मोननै दङ मोनसेया जादों अनलाजों दाउ आरो मोनसेया जादों सबायजों दाउ आं गिबियावनो अनला औ अनलाजों दाउजों बुंग्रोनोसै नोंथां बोरै संनाय जायो जोंनिहाय जोङोहाय सोरबा लखेल दाउजों सोरबा बयलारजों सोरबा अनलाजों आहम जा मुला बै मुलाखौ हानानै गोरान खालामनानै मुला फुथि बनाय जायो आरो बेजों लोगोसे अनला रि बायदि रोखोमनि जायो आरो दा गिबियावनो अनलाजों दाव बुंगोरनि बोलैं संधाय जायो जोंनिहाय गिबियावनो जा दाउ बेदर लाबोनाय बा जा न'आवहाय दाउ बेदर गोदानानै दोननाय बै दाउ बेदरखौ गिबियावनो एवफ्रामग्रोना लानाय जायो बेखौ
एसे गोजा गोजा जाहांनायसिम बा एसे मोजां जानायसिम एवफ्रामनानै लायो मानो होनना बुङोब्ला बुङोब्ला जिहेथु अनला खारैखौ थाबै मोन होनोब्ला बेदरखौबो एसे एवनानै मोनहोखाग्रोना एसे मोजां जायो बेनिखायनो एवफ्रामनायखौ जि मिनिटसो बेदरखौ एवफ्रामग्रोबा मोजांसिन जायो होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ नंगौ
बेनि उनाव बेनि सिगाङावनो ओ खानसे सिगाङावनो बै अनला बा बै माइरंखौ सोमग्रोना दोननाय जायो सोमखांनायनि उनाव जा दिनखालि सानसे जाखांनायनि उनाव फुङावहाय बेखौ ओ देनां देनानै लायो एबा खायफाया ग्रेन्दार मेसिन बेयाव उननानै लायो आरो दानिया दानि जुगावथ मेसिननि जुग नालाय ग्रेन्दार मेसिनखौ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदो गाइहेन गाहेनफोरदसो देनाय जायोमोन बेबायदिनो आं साननाय हिसाबै गाइहेनावदेब्ला मोजांसिन जायो होनना आं सानो मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि दिननिफ्रायनो जों गाहेनाव देनानै जाबोनाय नालाय नोंथां आं गाहायनाव देनानै जाबाय एसे गोथावसिन मोनजायो होननानै सानो आरोना नोंथां
औ
ओ बेबायदिनो बेखौ देहो दे खांनायनि उनाव मिजि मिजि खामखांनायनि उनाव ओ बेयावहाय गिबियावनो ओ थाव ओमफ्राय बेदरजों ओमफाय एवफ्रामग्रोना लाबावनानै खनसे बेयाव दै होनाय जायो। पियास बानलु संख्रि बेबायदि होना लानानै बेयाव ओ बेदरखौबो होखाना लानानै दै होनाय जायो बेनि उनाव दैहोखां बेनिउनाव खोब ओ दाइन मिनिट बा स्नि मिनिटसो थखांनायनि उनाव बेयावहाय बै अन गुन्दैखौ होनाय जायो अन गुन्दैखौ होखांनायनि उनाव ओ नैजिबा ओ थामजि मिनिटसोनि उनाव जों बेख खौ जानो हानाय होननानै साना होनना जानो हानाय ओ ओंख्रि ओंख्रि मराव ओ लाबोयो नालाय बेखौ जानो हानाय जायो आरो ना नोंथां थामजि मिनिटसोनि उनाव बेबायदिनो अनलाजों ओ औवा मेवाइ औवाजों ओ अनलाजों औवा मेाइखौ आं जोबोर गोथाव मोनो खायफाया अनला औवा मेवाइ आरो आलुबो होफादेरो नाथाय आं जानायखौ अनलाजों मेवाहायखौ बुंगोन ओ गि गिबियावनो जा मेवाइ बे ओ मेवायाथ' औवाना औवासो नालाय औवानि मोनसे गाजा बेरनायसै नालाय बे गाजाखौ लायखांनायनि ओ लाबोखांनायनि उनाव अनला खारैखौथ' ओं बोरै देयो बोरै मायो सिगावनो खोन्थाखाबाय आङो नोंथां ओ बेबायदिनो औवामेवखौ नांगौ रोखोमनि फिस फिस फिस फिस खालामना लानानै बेखौ औवामेवखौ ओ बा मिनिट बा द' मिनिट सिन्थाखा थाखाय एवफ्रामग्रोना लानाय जायो ओ बेबायदिनो एवफ्रामखांनायनि उनावहाय बेखौ ओ आरोबाव फिन खनसे एवबावख'नानै लायो ओ बेबायदिनो पियास आगोलावथ' एवफ्रामनायसो जाग्रोदों नालाय दा एवथारनायनि सम फैबाय बेखौ एवथारनायाव थाव थावखौ गुदुं खालामग्रोनानै लानानै पियास एसे बानलु एसे रङ एसे होग्रोनानै बेजों लोगोसेनो औवा मेवाखौ होफानानै बेयाव एवग्रोनाय जायो आरो ना बेयावनो एसे दै होनानै नांगौ रोखोमनि दै होनानै जि ओ मानसिनि रोखोमै नांगौ बायदिया दै होनानै बेयाव अनला खारखौ जेनेबा अन गुन्दै बखौ होनांगौ बे बादिनो संनाय जायो बिफाया अनला फाख्रि नोंथाङा अनला फाख्रिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो सानगोन नामा
औ
अ अनला फाख्रिया बोरै जायो दा अनला फ अनला फाख्रिया बोरै जायो होनना बुङोब्ला आं नोंथांनिसिम फोरमायगोन अनला फाख्रिया खायफाया लाइ बिदिनो बायदि रोखोमनि गोथां मुवा होयो आरोना खायफाया लाइ होयो ओ बेबायादिनो खायफाया लाफाबो होयो होननाय खोनादों नाथाय जोंनियावहाय लाफा हो जानायखौ नुवाखै ओ लाइ होनायखौ बेखौनो अनला फाख ख्रि होननानै बुङो लाइ होफानानै सङो जेनेबा लाइखौ एवग्रानै लाबाय सिगाङावनो ओ गासैबो बुस्थुखौनो आं नुनो मोन्दों बा बेदर मुवा बा माबा मोनसे आलु सालुफोरबाबो जों बेफोरखौ गिबियावनो एवफ्रामग्रोना लानायखौ नुनो मोनो जोङो बेबायदिनो बेखौबो एवफ्रामग्रोना लानानै संनाय जायो आरोना नोंथाङा संफेरना जायाखै एसे संना जाना ट्राय नायजागोन जे गिबियावनो बेखौबो एव फ्रामग्रोनानै लायो नोंथाङा जिबायसा ओ अनलाजों दाउ संनाय जायो बेबायदिनो एवफाम ग्रोनानै बेखौबो संनाय जायो आरो नोंथां
औ
दा आङो सबायाइजों दाउनि बागै नोंथांनिसिम एसे फोरमायनि
औ
दा सबायाइजों दाउ संनायाबो बेबायदिनो बा ओ सबायखौ एसे सानसे सिगां सोमलायाबाबो जायो मानो होन्ना बुङोब्ला बेखौ सोमद्रायबाथाय गुरै जाद्रायबाथाय एसे हामा जायो होननानै आं मिथिगौ बेबायदिनो बेखौ नै बा थाम ओ घन्टानि थाखाय बेखौ दैयाव सोमना दोननाय जायो जिबायदि अनलाखौ सं ओ माइंखौ सोमना दोननाय जायो बेबायदि सोमना जायो नाथाय माइरंखौ गोबाव सम सोमनांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला बे गुरै जानांगौ माइरंआ गोरा नालाय सबायाथ एसेबां गोरा नङा नोंथां बेबायदिनो सबाइखौ नै बा थाम घन्टानि थाखाय सोमना दोननानै बेखौ बोखांनानै एसे रा